औ नोंथां नै ओरैनो जिरलाबायनानै दंलै नोंथा बार जालागासिनो माने औ
सनायफ्रा बोरै सोलिगानो
गायनाय फुनायफ्राथ' जोब्बाय नोंथां जोंनिथिंजाय माने दा जोबस्रिथ'बायानो गैला जांख्रा थांख्रा बानायजोबनाय। बेखौनो जोङो नुनो मोनबाय दा जोंनिथिंजाय अ नोंथांमोन औ हाबोबाय नोंथां।
गैयालै नोंथां जोंना दासो सात बिगा गायखांदों आरो साराय पास बिगासो सो दंबावो आरो गायनांगौआ। अखा गैयाना दै गैया ओंखायनो माने गायनो मोनाखै आरो ना।
औ औ
ओमफ्राय ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां बेलासिनि?
औ जाखांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रियाथ' जोंना बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रिसो अनलासो जोंना। बिदिनो आरो औ। बिदिनो अमा बेदर भाजि औ। उ
ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ फ्रि नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथाङा फ्रिब्ला सावरायनो हागोन ना नोंथां? अ बिदिब्ला नोंथाङा आबहावानि सोमोन्दै माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा? जेरै मारैबा संरैखाथि होनो हायो आरो मारैबा गाज्रि जायो बैफोरनि सोमोन्दै।
औ औ दा जोंहा आब'हावा होननानै बुङोब्लाथ माने जोंहा ओ बिदिनो गोबां जेनेबा जोंहा ओ बार बिदिनो जोंहा माखासे आबहावाखौ जोंहा ओ संरैखाथि खालामनांगौ जायो आरो। ओ जेरावहाय जोंहा माने बार जोंहा संरैखाथि खालामनांगौ बिदिनो हा, दै औ बेफोरबायदिखौ जोंहा संरैखाथि खालामनांगौ आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा माने बेफोर गैयाबानो जोंहा थानानै थानो हाया। जेरावहाय जोङो दा हा जेनेबा जोङो दा हां लानाय जेनेबा जोङो हां लानो थाखाय जोंहा बार नांगौ नङा होमबा दा जोङो बै बारखौहाय जोङो दा जोंहाथ' अक्सिजेननि गोनांथि जायो। दा जोङो सुबुं हारिया माने अक्सिजेन लायो आरो। दा ओमफ्राय बै बिफां लाइफाङा माने बिसोरो कार्बन दडाइ अक्साइड लायो। दा जोङो अक्सिजेन मोननो थाखाय जोंहा माखासे बिफां लाइफांनि गोनांथि जायो जेरावहाय जोङो बिफां लाइफां बिफांजोंसो जोंहा माने थांनानै थायो नङा होमबा। दा बिफां लाइफांजों माने जोंहा बिफां लाइफां बिफां आरो मानसि दुमसि बा जोंहा बिदिनो हाग्रा बंग्राजोंबो जोंहा गोबां सोमोन्दो थायो आरो। सुबुंजों जिहेथु जोंहा बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो बिफां लाइफांआ हगारनाय अक्सिजेन गेसखौहाय जोङो बोनानै लायो। आरो जों हगारनाय जेनेबा कार्बन-डाइ-अक्साइड गेस जिहेथु बेखौहाय बिफाङा सोबनानै लायो आरो जिहेथु जोंहा बिदिनो
औ‌
ला होलाय-लालाय खालामनाय जायो आरो, आरो जोङो दा बिफां-लाइफांआ आजिखालि जोंहा गोबां दानफायनायफोरखौ जों नुनो मोनबाय दा जोंहा बेफोर बेव जोंहा हाग्रा बंग्राफोरखौबो सिफायनानै जोंहा ओ बिदिनो न' फोर बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर फेक्ट'रि आरि बायदिसिनाफोरखौ जोङो बानायनायफोरखौ नुनो मोनबाय आरो। दा बैफोरबायदिनि जाहोनाव जोंहा माखासे बारफोरा जोंहा जेनेबा जायगाफोराहाय गुबुंले जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो जोंहा गारि मथरनि बिबांङाबो बांलांबाय बिनि थाखायनो माने जोंहा दा हाग्रा बंग्रा गैयिफोरनि थाखायबो जोंहा दा माने बिदिनो दुंथाइ जोंनि जि दुंथाइ बेफोरबो बांलांनायखौ जों मोनबाय जिहेथु जोंहा बिफां लाइफां गैयाबा जोंहा माने बिदिनो दुंथाइ दुंनायफ्राबो गोबां ओ बारा जायो आरो अ खा हानायफ्राबो माने गोबां खम जायो आरो। जेतु जोङो दा नुनो मोनो इग्जामपोल हिसाबै जोंहा दा बिदिनो हाजोआरि ओ जायगाफोरावहाय जोंहा माने गोबां अखा हानायफोरखौ नुनो मोनो। जेरावहाय बेयाव माने बिफां लाइफां दङ' जेराव बिफां लाइफां थायो बेयावसो माने उम अखा आरि हानायफोराबो माने बांसिन जायो आरो दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा दा ओ जेनोबा बिदिनो बार बारफोराबो माने आजिखालि गोबां गुबुंल जायो जेरावहाय जोङो गारि म थर सालायनायफ्रा बांबोनो हमबाय आरो बिदिनो कलकाराफोरनिफ्राय बिदिनो गोबां गोबां गिदिर गिदिर फेक्ट'रिफोरबो जेनेबा माबानो मोनबाय आरो लुनाय फोरखौ जों नुनो मोनबाय जेथु बैफोरनिफ्राय गनाय उ खुन्दैफोराबो माने जोंहा ओ बारावहाय ओ गेब्रेङो बारावहाय ए मिलायनानै माने गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनबाय बेफोरबायदिनो जोङो दा दा बेफोरखौहाय जोङो संरैखाथि खालामनांगौ आरो जोङो दा बेफोरनि थाखाय जोङो माने गोबां बिफां लाइफां गायनांगौ जिहेथु बैफोर ओ गाज्रि बारफोरखौाय जोंहा फिफां लाइफाङा सोबनानै जोंनो मोजां माने माबाखौ होयो आरो जे थु जोङो आरो बेफोरबायदिनो दै जेनोबा दैखौबो जोंहा दा गोबां गेब्रेनाय नुनो मोनबाय बिदिनो गिदिर गिदिर कारखानाफोरनिफ्राय जोंहा गनाय जेनोबा बिसिनिफ्राय गुदुं दै फोरा माने गाज्रि दैफोरा माने बै दैमा गिदिर गिदिरफोराव माने गोग्लैहैनानै
द
जेनोबा जोंहा गाज्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो बेफोरबायदिनो जोंहा ना ना खासेवफोराबो माखासे ओ बिदिनो थैलांनायखौबो जों नुनो मोनो। आरो बेफोरबायदिनो जोंहा दै फोरावनो बिदिनो प्लास्टिक आरि बिदिनो लेथ्रा गाज्रि मुवा गारनायनिफ्रायबो जोंहा ओ दैफोरा गेब्रेंनायखौ जोंङो नुनो मोनो
औ नंगौ नंगौ।
ओ बेबायदिनो जोंहा दा हा जेनोबा जोङो जेरावहाय जोङो गसंनानै दङ' दा जोंहा हा फोर गेब्रेंनायखौबो जों नुनो मोनो जेरावहाय जोंङो हा गेब्रेंनायफोराहाय बिदिनो गोबां रोखोमनि जेनो बा रासायनारि मुलि हासार बेफोरबायदि बाहायनायनि जाउनाव जोंहा हाफ्रा गेब्रेङो जिहेथु जोंहा बेफोर खौ जोंहा ओ बिदिनो जेनोबा अर्गेनिक हासारफोरखौ बाहायोब्ला जोंहा जेबो हा फ्रा गेब्रेनाय जाया आरो जोंहा दा हाग्रा बंग्रा गैयैनि थाखायबो जोंहा दा हा गिसि खानायफ्रा गोबां जानानै फैयो जिहेथु जोंहा दंफां लाइफाङासो हाफोरखौहाय हमथानानै लाखियो दा बेफोरबायदि आरो। दा नोंथाङाबो बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा जेनेबा जोंहाहाय आबहावाखौ माबायदि संरैखाथि खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
अ हागोन नोंथां, बिदिब्ला आं फोरमायलांसै नोंथां।
औ औ।
औ जोंहाथ' आबहावा होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो नोंथां बुंनाय बाय दिनो जोंहा आबहावा होनोब्ला हा, दै, बार, जिब जुनार बिफां लाइफां बायदिखौ माने जोङो मा गासिखौबो माने गासिनिबो नुथायखौनो मा होनो आबहावा होननानै बुङो आरो।
औ।
औ आरो जोंहा आबहावाखौ सांग्रांथि लाखिनांगौवा माने जों साफ्रोमबोनि बिबान आरो मानो होनोब्ला जोंहा आबहावा आरो सुबुं जिब जुनारजों माने गोबां सोमोन्दो गोनां आरो खाथि सोमोन्दो गोनां। खाथि सोमोन्दो गोनां होनोब्ला जोङो जेरै बुंनो हायो जोंहा मा? बिफां लाइफाङा हगारनाय अक्सिजेन गेसखौहाय जों सुबुं माहारिया माने। हां महरै बोनानै लायो आरो।
औ
आरो जों सुबुं माहारि आरो जिब जुनारा हगारनाय कार्बन दडाइ अक्साइद गेसखौहाय माने बिफां लाइफाङा हां बोनानै लानानै थांना थायो आरो बेबायदिनो जोंहा बिब बिफां लाइफां आरो मानसिनि गेजेरावहाय सोनारलायो आरो जों बि बियै मा होनो आबहावाखौ सांग्रांथि लाखिनोब्ला जोंहा साफ्रोमबो सुबुङानो माने बिफांखौ गावथारनाय नांगोन आरो। मानो होनोबा जोंहा बांसिन सिनै आबहावाखौहाय सोदाङो होनोब्ला जोंहा माने बिफां-लाइफाङासो। सोदाङो आरो जोङो बिफां लाइफां गायनाय समावल' गायबा जानाय नङा बिफां लाइफांखौ। जों बिफां लाइफां गायनाय साननि अनगायैबो माखासे गुबुन गुबुन सानफोरावहाय। साफायाव फांफा खुरै बिफां गायोब्लानो जों माने आबहाववानि गेब्रेंनायखौ जों होबथानो - हागोन आरो जोंहा आबहावा गेब्रेंनायनि माखासे रोखोमफोर दङ। जेरै नोंथाङा दहाय माखासे बुंलांखाबाय थिग बेबायदिनो जोंहा बांसिनै आबहावा गेब्रें होयो होनोब्ला जों बुंनो हायोदि। जोंनि माखासे मा होनो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहायाव सोलिबाय थानाय। माखासे जोंनिनो मा होनो न'खरफोराव गारजानाय मुवा जेरै मानसि बाहायजायै बैफोर आरो हाथ हाइ बाजारनि माखासे बाहायजायै मुवाफोरखौहाय जोङो मा? लांदां जायगायाव गारोब्ला बैफोरो माने - सेवनानै माखासे गेसफोर ओंखारनानै बारावहाय गोरोब फायोब्ला जों बैखौनो माने बै गेसफोरखौ हां महरै बोना लायोबा माने जोंनि जिउआवहाय एबा सोलेरफोरावहाय माबा मोनस जाङा माबा मोनसे रोखोमनि बेमार आजारफोर सोमजिनो हागौ आरो। जेरै बैफोरनिफ्राय जानाय बेमार आजार होनोब्ला जोङो बुंनो हायो बिगुरनि बेमार। बेफोरबायदिनो जोंहा हारसिंनाय खिनाय हासुनाय बेै बेफोरबायदि बेमारा बैफोरबायदि माने आबहावा गेब्रेंनायनि जोहै जायो आरो।
औ औ
आरो जोंहा बुंनो हाबावोदि। माखासे अरनबारि जायफोर ओनसोला माने बिफां लाइफांजों गोबां माने बुंफबनानै थानाय बैफोरबायदि ओनसोलखौहाय जोंहा दानफायनानै बैफो फोरावहाय गोबां गिदिर-गिदिर दारिमिनफोर फसङोब्ला जोङो माने
औ
दा बै दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो बै दारिमिनफोरनि माखासे नाङि मुवा जायफोर गारजानाय मुवा बैफोरखौ जोंहा जानला मोनला जायगायाव गार सारला बायना दोनोब्ला जोंहा मा- बैफोरनि बैफोरो सेवनानै ओंखारनाय गेसफोरा बाराव गोरोबफायोब्ला जों बैखौ माने हां महरै बोनानै लायोबा जोङो माने देहायावहाय माने बिस माखासे बिस गोनां बेमारफोर सोमजिनो हागौ आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा हां सरथेनाय बेमार बैफोरो माने बांसिन जानो हमो आरो बारगे होननायनि जाहोनावहाय बिनिखायनो माने बिफां लाइफां गायनांगौआ जों साफ्रोमबोनि बिबान आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जों बिफां लाइफाङा माने आबहावाखौ जोंङो जौसे जौखोन्दोआवहाय दाइनजि जौखोन्दोआनो बिफां-लाइफाङा आबहावाखौ साखोन सि खोन खालामो आरो नैजि जौखोन्दोआ जोंहा माखासे जिब एबा बेक्टरिफ्रा माने जों साखोन-सिखोन खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो जोंहा बुंनो हायो दि माखासे मा होनो गेसफोर बारायनायनि जाहोनावहाय जों आथिखाल मु बेयाव नुनो मोनबाय माखासे जिउआरारिफोरा थांनानै थानो हायैखौहाय जायफोर गेसफोरा बिस गोनां जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंङो माखासे भाइरासफोर जानायखौ जों नुनो मोनदों। बैफोर बायरास फोरा जाबाय जोंहा माखासे मा बिस गोनां माखासे मुलि एबा माखासे गेसफोर ओंखारनायनि जाहोनावहाय जोंहा बैफोरो सोमजिदों आरो बैफोर सोम फिसिनायनि जाहोनावनो जोंहा आथिखाल मुगायावहाय सुबुं माहारिजों लोगोसे जिब जुनारा माने बांद्राय गोबाव थांनानै थानायखौ जों नुलिया आरो बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां औ औ